हेल' हेल नोंथां। हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
औ ओ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आइदानि सायावहाय सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां आनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ बिब्दिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंनि जि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं थाइगं खानायनि दोरोङारि गियान बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै ओ बिब्दिब्ला आंनो नोंथांनिसिम एसे जि आयदानि सोमोन्दै बेखौ एसे फोरमायग्रोनोसै
औ बायदि नोंथां।
औ आ जों बयबो मिथिखायो ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै रायजो जाबोनाय हारि नङा होमबा नोंथां बिसोरो सरासनस्रा यै गामिफोरखौ बांसिन दैमासेेर बा जाहार सेर बेफोरबायदियावसो जों गामिखौ गायसननानै संसार जानायखौ नुनो मोनबोदों बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा न'खराव बारि बागान बा दुब्लियाव आबाद मावनानै जाग्रा लोंग्रा हारि बिसोरो बेबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै जों जोंनि गाव गावनि जानाय आदारखौ दिहुनना लाबोनायखौ नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो जोङो सिंसेरनि जानाय मैगं थाइगं बेखौ जाहार बारिफ्राव एबा हाख्राइबारिफ्रावहाय ओ बायदिसिना हाग्रानि मैथ्रु मैलाफोरखौ नागिरनानै जाबोनायखौ जों गोदो गोदायनि दानि नुबोदों बर'फ्रा ओ मिथिंगानिफ्राय जानाय जि मैगं मैला बा मैथ्रु मैला बेफोर जाहैबाय गुबैयै थास' बिथ'रि थास' बिबार थास' आथिं दिंखिया मान्दिया खमा बिबार थास' बिथरि खमा बि खमा बिबार थास' बिथरि दौस्रम माथिगालदाब जाय हक केेरादाबिन होननानैबो बुंनाय जायो थाराय गाजा खिफि बेन्दों बाासखि बिबार खारं गान्दाय बिबार अन्थाइ बाजाब दाउ फेन्दा मान्दिया दिंखिया हेलांसि बेफोर बेफोरनो गाहाय
औ
बेफोर मैगंफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा हाग्रा एबा जाहारबारिफ्रावहाय थांनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बुथुमनानै जाबोदों बेनि अन ओ बेजों लोगोसे आरो जों दुब्लि ओ बारियाव मोननाय जे मानिमुनि गेदेर फिसा बेनि बाथ्राखौबो सावरायफानो हागोन ओ हायो बेजों लोगोसेनो जोंनि जि मुलि हारिनि मैगं जेरै सनाफुलि रुपाफुलि होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव ओ बेखौबो जों मोनसे मुलि सुबुं मुलि हिसाबै बाहायबोगासिनो दङ ओ बे ओ ओ हाग्रानि मैगं थाइगं बा मैथ्रु मैला बेफोरखौ खानायनिबो गोबां आदब खान्थि जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों ओ बे बे बे आदब बाहायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बै मैगं थाइगंनि बिफांफोरनिफ्राय जाहाथे जों खेबसे थानायनि उनावबो उनाव माने बार बारै खानानै जाफिननो हायो बेनि थाखायनो जों बे आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानै मैगंफोरखौ खामानिखौ नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो थास' थास' बिथरि थास' बिबार बा थास' आथिं खायोब्ला जों थास' बिफां एबा थास'नि बेदरफोरखौ जेबो खहा खालामाजासे थास'नि बिथ'रि बा बिबार आइटेमफोरखौ खानानैल' लाबोयो ओ बर'फ्रा मिथियोदि बे जोंनि बे थास' बिथरि ओ बिबार आइथिंफोरखौ खानानै लाबोयोब्ला थास' बिफांखौ एबा थास' बेदरफोरखौ जेबो खहा खालामाब्ला बेनिफ्राय साननैसो उनावनो बिथरि बिबार आरो आथिंफोरा ओंखारफि फिनगोन आरो बेफोरखौ खानानै जों मोनजाफिनगोन।
औ थारैनो
ओ बे थास' फेंखाफोरखौबो थास' बिफाङाव। हेल' नोंथां औ बेबायदिनो जों थास' बेेंखाफोरखौबो थास' बिफाङाव माने मेसें बोथोरावहाय ओ जे बोरायनानै थैयोब्ला थास' बिफांफोरा। बे मुरानिफ्राय ओ फेंखा जाय बारायलांनाय थास' बेदर आ बेफोर खौल' जों लाबोनानै जाफैनायखौ नुनो मोनो। गुबै मुरा एबा बिमाखौ जों बे जावनाय जायगायावनो दोनबोयो आरो रज'नाय बोथोर मोनब्लाथाय ए बे मुराफोरनिफ्रायनो आरो गोदान फिन थास' आ बे थफिग ओ थास' बिफांफोरखौ जों रज'नायखौ नुनो मोनफिनदों। थिग बेबायदिनो जों खमा बिबार बे मोनसे ओ बिबार बे बेखौ खायोब्ला बिनि बिफाङाव ओ माननाय सिुमै थायो बेखौ जों जानला मोनला खायोब्ला बे जोंनि मोदोमाव मान होननानै ओ जों सुबुंफोरनि देहानि खहाबो खालामनो हायो। बेनिखायनो जों बे खमा बिबारखौ जानला मोनला खानो हाया। बेखौ जों आदब बाहायनानैसो खानायखौ नुनो मोनो ओ खमा बिबारफ्रा खमा बिबारफोरखौ खायोब्ला जेराव खमा बिफांफोर थायो। ओ बे जायगायावहाय थांनानै बिबार गोनां दालाय बा बिजौफोरखौल' जों ओ बिबारखौ माने दाननानै बिबारखौ खानानै लाबोयो। ओ बिफांफोरखौ ओ गुदि बिफांफोरखौ गुदियाव जों जेब्लाबो दाना। बिजौफोरखौल' दाननायनि गोबां जाहोन फोरबो दङो औ नोंथां खमा बिबारा दालाय एबा बिजौफोरावल' बारखायो। दालइ एबा बिजौनि बिलाइफोराल' गोरलै जायो आरो गोरलै बिलाइफ्रा मोदोमाव नांब्लाबो बिलाइ गोरान बायदि जोआ बेनि थाखायनो जों आ दालाय गोरानखौ एबा गुदियाव दानाबोलानो बेनिफ्राय अदेबानि मानि जाय दालया माने रज माने रज'फिनगोन बेबायदि खौ माने खानानै बा बिलाइ खमा बिबारखौ खानानै लाबोनानै जों ओंख्रि संजानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जों बे बोथोराव खननै बा खनथामै खानानै मोनजाफिनो। दा बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे जोंनि बर'नि जि हाग्रानि मैगं थाइगं खानायनि दोरोङारि गियान बेखौ आथिखालावबो नुनो मोनबाय दं नामा? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन?
औ नोंथां ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ नोंथां बुंनाय बादि ओ मैगं थाइगं जेरै मानामुनि आरो ओ थास' बिथुरि। थास' बिबार, थास' आइथिं बायदिफोरखौ आरो खानानै जानाय नुनो मोनो आरो बे ओ बुथा थुनथुनि होनो जे बेफोर मैगंफोरखौ जोङो ओ माने बेफोरखौ ओ मेसें बोथोराव मोननाय जायोना बांसिनानो बुथा थुनथुनि बायदि मैगंफोरखौ। ओमफ्राय गोजां बोथोर समावहाय अह बे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानै जे बुथा थुनथुनि आरो बिदिनो लाफा होलानानै लाइ एसे होलानै आरो बिदि खायला बिलाइ ओ खिफि बेन्दों ओ मान्दिया जायखौ खोलोम होननानैबो बुङो, बेखौ जोङो खानानै लाबोनानै ओ खारदै खारै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। जाय मोनसे माने जोबोर ओ पियर मैगं जाहैयो आरो अरगेनिक जेराव जेबो मुलै थाया। ओ गोदोनि ओ दा आथिखालावबो जों बेबायदिनो मैगं खानानै जानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदो जे बेबायदिहाय जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बेफोर मैगंफोरखौ ओ हाला हासा खानानै मोनजायोमोन, नागिरबानो मोनबोयोमोन। बेबायदिहाय दाना माने मोननो थांलिया बारा। मोनो मोननाया जेनेबा खायफा खायफा जागाफोरावल' मोनो बांसिनानो जेराव मेरावहाय जोङो खानानै खाबथिंनानै मोनला। जायनि जाउनाव जों बे मान्दिया बायदिफोरखौबो बायनानैसो जानांगौ जायो आथिखालनि मुगायावहाय। ओ नाथाय गोदोहाय बेबायदि मैगं थाइगंफोरनि जेबो आंखाल गैयामोन। जायनि जाउनाव जों ओ जों बर' सुबुंफोरा जोबोर माने सुबुंफोरनि देहा सावस्रिया जोबोर गोग्गो थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। मानोना बिसोरो बिबादिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं बुथुमनानै जायोमोन जेबो बायनानै जानो गोनाङानो जायामोन। ओ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव ओ एसे खमायनायखौ नुनो मोनदों बेबायदि मैगं थाइगं खानानै जानो मोननायखौ। ओ मानामुनि नोंथां होननाय बायदिनो बेबायदि मानामुनि फिसा गेदेर बेफोरखौ बेफोरखौलाय मोनो जोंनिथिं दासिमबो जों बेफोरखौ खानानै दायो बेफोरबो मोनसे जोबोद मुलै मैगं हिसाबैबो बाहायनाय जायो। बे मैगंखौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ। बेबायदिनो जायो जोंनि ओनसोल
औ नोंथां, औ नोंथां। औ बेबायदिनो जों आरो सावरायनो हायो बे हाग्रानि मैगं हिसाबै केेरादाफिनि बेफोरखौबो जों सावरायनो हायो जेरै मान्दिया, हेलांसि बेफोर बिजौखौबो आथिखालावबो जोंनि ओ ओ दानि जुगाव थ' जों हाग्रा बंग्रायाव बांद्रायमानि थांला। दा बेनिखायनो जों आथिखालाव बर' सुबुंफ्राहाय बेफोरखौ न'नि बारिफ्रावनो गायनानै लानायखौ नुनो मोनसै बा बे एलांसि ओ बा मान्दिया ओ बे बेन्दों हारिनि जि ओ मैगं ओ बेखौ जों ओ ओ न'नि फख्रिफोरावहाय बे जेरावहाय दै थायो बे जाय जायगाफ्रावहाय जों एसेबाबो होनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जों बे लाइफांनिफ्राय जेरै बिजौ बिजौखौ खानानै बेखौ जानाय नुनो मोनो जाहाथे बे बिजौखौ खायोब्ला उनाव फिन बेनिफ्राय रोदोमफिननानै आरो उनाव खानानै जा फाननो मोनो बेनि थाखायनो जों बे आदबखौ बाहायनानै जों जि एलांसि मानदिया मैगं बेफोरखो खानानै जायो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बे गुसुं समनि गेजेराव नोंथांजों जों जि बर'नि दोरोङारि मैगं थाइगं खानाय बेनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ थारैनो गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां, नोंथांनिसिम गोजोन्थों। औ दे।